हेलौ नोंथां, औ नोंथां, अ नोंथां मा खालामदों नोंथां?
नोंथां नै ओरैनो जिरायलाबायनानैसो दङ दंफां सायायावहाय।
अ खबरा बोरै नोंथां? दासानदै माथो जेबो खबर गैथारला?
अ खबराथ' बिदिनो नोंथां नै दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय माइ गायनायफोरावनो एसे मा ने दंगासिनो आरो ना मोजाङानो खबरालाय।
अ होमबा नोंथाङा आबादखौनो मावनाय जादोंमोना दासान्दि।
औ औ आबादफोरखौनो मावगासिनो माइनि आबादखौनो मावनाय जागासिनो दा मानि।
माने ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
ओंखामथ' नोंथां सानजौफुनि जायाखैमोन फुंनिखौलाय जाखांबायमोन आरो नोंथां।
औ माने नोंथांजों बे नोंथाङा जेनेबा दा आबाद मावदों होनदों नङा होमबा
औ औ
औ माने बे नोंथां माने नोंथांजों माने आबादनि बागैनो एसे सावरायनो होनना नै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा जेनेबा जाखिनि मोनथियो औ थारमाने नोंथाङा जेनेबा जाखिनि आबादनि बागै मिथियो एसे फोरमायना होदो।
अ जागोन बिदिब्ला नोंथां आं फोरमायनानै होग्रोसै ना नोंथां बिदिब्ला
औ दे फोरमायलाय नोंथां
औ जेनेब्ला जोंहाथ' आबाद होनोब्ला जोंहाथ' अनेक रोखोमनि आबादफोर दं नङा होमबा नोंथां औ जेनेब्ला जों जायनि जउनाव जेनेबा जोंनि गामि ओनसोल एबा जोंनि ओनसोलफोरावहाय मानि माइ नि आबादखौ बिदिनो गोबां रोखोम रोखोम एबा गोबां बिबाङै मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ नोथां
दायो आंबो सासे जेनेबा माइनिनो आबाद मावगासिनो दङ जोंहा जेरै आबादफ्राथ' अनेक रोखोमनि दं नालाय जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा जों जेनेबा माइनि आबाद दङ बेसरनि आबाद दङ बिबदिनो आरो दंबावो जुखाम आबाद, गमनि आबाद माने बेफोरो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओनसोलफोरावथ' बांसिनानो माइनि आबादफोरखौ मावनाय जायो आरोना
औ नोंथां
बे माइनि आबादखौ मावनाय होनोब्ला जोंहा बांसिन दाथ' दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो दङ म नो दैज्लां बोथोरावनो बेफोरखौ बांसिनै मावनाय जायो जेरै जोंहा ओनसोलफ्राथ' माने दैज्लां बोथोरावनो मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
जेनेब्ला माइनि आबाद मावनो थाखाय जोंहा नांगोन फार्स्टआवनो जोङो जोंनि फोथारखौ जेनेब्ला जोङो ट्रेक्टरजों बा मोसौजों हालि एवग्रोनानै लानांगोन हालि एवग्रोना लाखांनायनि उनाव बिदिनो फिनै फ फिथाम फिनथाम फिनब्रै बिदि एवब्ला माने हाग्राफोरा थैजोबो जाहै आरो ना दा बिदि आबादा माने मोजांसिन जायो बेफोरमायादि बुरजा एवनो मोनबा आरो दा जोंहा आबाद मावनो थाखायथ' जोंहा दैयाबो गोनांथार मानोना जों दैनि अनगा थ' जों आबाद मावनो हानाय नङा मानोना जोंनि हाफोरा रानस्राव जाजोबगोन दै गैयाब्ला इनिखायनो माने जोंहा आबाद माइनि आबादखौ मावनो थाखाय हाया जोंना हाब्रु जायोब्ला जोबोद मोजां जायो आरो
औ औ नोंथां
बे आबादफोरखौ जेनेब्ला जों गायखांनानै फार्स्टआवनो जोंहा खोथिया फोग्रोयो गायखां खोथिया फोनानै फुनानै नै जोंनि फोथारनि दुब्लिफोरनि एबा बे आलिफोरखौ जों खोगोरनानै लाजोब लाग्रोजोबनांगौ एबा दानग्रोनै लानानै खोग्रोनानै लाजोबनांगौ आरो दायो खोनानै दानखांनानै बेफोर जाजोबोब्ला हायाबो जुदि जोंना मोनोब्ला अब्ला जोङो बे खो थिया फुनायखौ जों माने गायसिगोन आरो बिबदिनो ज'यैनो एबा हजिराफोर एसे एनै हाजिरा लानानै जों माने गायनाय जायो आरोना नोंथां अ आरो दायो माने जों बेखौ गायखांनानै इदिनो मास मोनथाम मोनब्रैफोरनि उनाव बियो फिथाइ थाइनाय जायो बे फिथायाइ थाइ थायनानै उन समाव बेयो जेनेब्ला मोनो आरो बेखौ मोनखांनानै जोङो बिब्दिनो बे बे माइ गायनाय बादिनो माने जोङो बेफोरखौबो हाजिरा लानानै जुदि माइआ मोनो अब्ला जों बेफोरखौ माने हायो आरो हानानै बिब्दिनो जोङो सानैनिसे नि थाखाय राननो थाखाय दुब्लि एबा फो थारावनो जों दोननाय जायो बेनि उनाव जों माने
माइखौ रोगानानै न'आव लाबोयो आरो बिदिनो जोंहा बावखाजों रोगायो सोरबा सोरबा। बिदिनो बायदि रोखोमनि मुवाफोर बेसाद एबा बानायना लानानै माइफोरखौ रोगायो दा बिदिनो जोंहा रोगानानै माने जोंनि न' फोराव। लाबोनानै जों माने मारा होनाय जायो जोंहा मारा होनायावथ' बिब्दिनो दाथ' जेनेब्ला गोदान मुगा जाहैबाय नालाय गोदो गोदायथ' जोंङो माराफोरखौ बा बांसिनानो मोसौजोंनो होयोमोन नाथाय आथिखालाव दायो माने जों मोसौफोरजों होनायखौ अ खोनादोंना एबार नोंथां?
औ खोनादों एबार खोनादों औ खोनादों नोंथां एबार।
अ अ माने आं बुंदोंमोन जे जोंहा
औ नोंथां माने गोदान मुगा जाबाय न'
औ औ जेनेब्ला जोंहा गोदो गोदायथ' जों बांसिनानो मारा होनायखौ जेनेब्ला जों मोसौजों नुयोमोन नालाय। दाथ' एबा आथिखालावथ' जों बेफोरखौ माने मोसौजों मारा होनायखौ बांद्राय नुनो थांलिया आरो सोरबाया होयो हे टेक्टरजों सोरबाया होयो जेनेब्ला बिबदिनो मेसिनबो ओंखारबाय नालाय दाथ' आथिखालाव मारा होग्रा मिसिनबो ओंखारबाय मेने बे फोरजों थाब जानायनि थाखाय माने थाब होखांनायनि थाखाय बेफोर जों माने होनाय जायो बेफोर
औ औ नोंथां
एबा थाब एबा से घन्टा नै घन्टा बेफोरावनो। जोंनि मारा होखांनाया जोबो आरोना गासैबो ओमफ्राय जों बे खौ होखांनानैसो जों माइखौ बा जोंनि आबाद गायनायखौ जों खस्थ' खालामनायखौ मोननाय जाहैयो आरो दा बेखौ जों
सोरबाया गोबां
औ नोंथां।
खारनाय जायो दा जोंहा माने बेफोर माइनि आबादा जोंनि ओनसोलफ्रावहाय मोनसजे जिउ खुंनायनि गाहाय राहा लामा होननानै बुंजायो आरो नोंथां। दा। फारसेथिं दंबावो जोंहा बिदिनो बायदि रोखोमनि आबादफोर मावो जोंहा मैगं थाइगंनिबो आबाद मावो आलुफोर बिदिनो। भिन्दि बायदिसि आबाद मावो मैगं थाइगंफोरनि आबादखौ मावनानै जोङो न'आवबो जानो मोनबाय।
औ नोंथां औ औ। हेल' नोंथां।
जोंहा बिबदि ओ। फाथोनि आबाद जुखामनि आबाद बेफोरखौ माने जों गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जोंनि ओनसोलफोरावथ' जेनेब्ला जु खामफोरनि आबादखौ जों एसेबां मोननो थाङा एबा नुनो मोना नाथाय गुबुन जायगाफोराव जों बेफोरखौ गोबां नुयो आरो जोंनि ओनसोलफोरावबो जाय जाय बिथांमोनहा जेनेा जुखामफोरनि आबाद मावो। बेफोर माने जोंनि ओनसोलफोराव जेनेब्ला- बारा जानायफोरखौ जों नुबाङा नालाय गोजान गोजान जायगाफोराव दैथायहरनाय जायो। बेफोरनि दारै बिथांमोनहा माने गोबां रां खामायनो हायो आरोना नोंथां। दायो दायो नों थां जेनेब्ला जोंहा आंबो आबादफोरनि बागै एसे बुंबाय नोंथाङाबो नोंथां मिथिनाय बायदि एसे फोरमायनानै होदो नामाथाय नोंथां
औ नोंथां माने नोंथांनि मा माथोखौसो एसे मोजां खोनायाखै नोंथां
अ एबार खोनाबायमोन नामा नोंथाङा?
औ खोनाबाय नोंथां दे मा बुंदोंमोन नोंथां
माने आं होनदोंमोन आरो आंबोथ' आबादफोरनि बागै आं मिथिनाय बायदियै गोबां बाथ्रा बुंबाय दायो माने नोंथाङाबो नोंथां मिथिनाय बायदि माने जा मिथियो आबादफोरनि बागै एसे एनै आंजों माने सावरायनानै होदो आरो नोंथाङाबो
अ नोंथां जायो होमबाना नोंथाङा थ' माने गोबांखौनो बुंखाबाय आबादनि बागै जेनेबा बायदि मावो जेनेबा आङो मैगं थाइगं आबाद मावनायनि बागै बुंनोसै नङा होनबा नोंथां जेनेबा जों जोंनि ओनसोलावथ' जों गोबां नुनो मोनो जेनेबा गासिबो न'खरावनो बांसिन मैगं थाइगंखौ गायनायनि जायो जेनेबा जों गुबुननिफ्राय लाबोनाय एबा बायनानै जानो गोनांथि गैया नङा होमबा नोंथां जेन'
औ नंगौ नोंथां
बायनानै एबा गायनानै जाखायो आर ना आबाद मावनानै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ जेनेबा जों बांसिनै जोङो न'खर न'खर बुङोब्ला बेबायदिनो जों माखासे ओ मैथा मैथा बांगाल फाथो आरो जों बुंनो थाबावो जोगोनार खुमब्रा लाव भिन्दि आलु बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ माने बांसिन मैगंखौनो जों न'आव आबाद मावनानै जानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ गोजोनथों जेनेबा जों आलुखौनो बुङोब्ला आलु आबाद मावनायनि बुङोब्ला जेनेबा जोङो आलुखौ गिबियाव आलुखौनो बायना लाग्रोनांगौ नङा होनोमबा नोंथां आलु एसे फिसा फिसा एबा गिदिरबाबो जेनेबा जों साननैसोनि थाखाय गाजा बेरनो थाखाय जोङो इदिनो खुला एबा मोजां जायगायाव दोननांगौ जाहाथे नांङैनि औ नोंथां आरो जोङो गिबियाव हाफोरखौ जों एवना लाग्रोनांगौ एबा खदालजों जावग्लिना लाग्रोनांगौ आरो बेनि उन उनाव आलि बायदि माने गोजौ गोजौ खालामनानै गोलाव गोलाव खालामनानै होनांगौ आरो
औ औ
बेहाव माने मोनसे मोनसे गायो एबा फबोब्ला फबनांगौ आरो जों बेयाव बेनि सायाव माने जोङो सायाव जिगाबफोर होयोब्ला माने जों मोजां जायो होननायखौ जों मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ नोंथां आरो जों बे आलुआ माने खिलिनानै उनाव बिलाइया रानलाङोब्ला होमबा जों मिथिनो मोनो जे आलुआ बेदर थांबाय अब्ला जोङो आलुखौ बुरनानै जानो हायो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
आरो आं माखासे इदिनो जोगोनार खुमब्राफोरनि बागै बुंसै जेनेबा जों गिबियाव जों बिसोरखौनो जेनेबा खुमब्रा फिथाइनिफ्राय सिङाव थानाय बेगरखौनो जेनेबा जों अबेबा इन्जुरफोराव रिल्ला रिलाना दोनो एबा बेगरखौ ओ एरख'नानै जों मोनसे जायगायाव जमा दोनोमोन आरो नोंथां जेन उनावहाय सम जायोब्ला ओ बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि गायनायखौ सम जायोब्ला जेनेबा बोथोर सौफैयोब्ला जोङो ओ हाखौ जावग्लिनानै गायनाय जायो आरो ना नोंथां माने फोनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथां आरो बेनिफ्रायनो जों खिलियो आरो जों ओ उनाव लाव लाव ओ बहल खुमब्रा जोगोनार बेफोरबायदि मैगं खौ जोंङो गायनोब्ला जेनेबा जोङो बैसां होनांगौ जायो आरोना नोंथां जेनेबा बै सां होयोबा जों मोजां फिथाइ मोनो होननानै जों मिथिनाय मोनो आरोना नोंथां
औ औ
उम औ नोंथां जेनेबा समावोथ' जाबाय एकर्डखौ एसेयावनो दोन्थ'सै खोमाना नोंथां
औ जागोन दे बिदिब्ला नोंथां
औ औ
औ